जाबायना नोंथां?
औ खोनादों
औ बेलासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय।
औ अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो सम होनो हागोन ना नोंथां?
अ हागोन नोंथां।
औ अब्ला कभिड नाइन्टिन एबा कर'ना। बे
औ
माबानि सायाव रायज्लायसै आयदानि सायाव कभिड नाइन्टिन। होनबा औ बहुद माने जेंना जेंसियाव गोलैदों बे कभिड नाइन्टिनाव माने कभिड नाइन्टिन बान ओ टु थावजेेन नाइनटिननिफ्राय लानानै बे माबाया। माने टु थावजेेन टुइन्टिसिम माने बिससिमनो होननानै बुंनो हायो माने बे बेरामा माने। सोमजिबोदों आरो बुहुद हालाय हाफ फाय माने बे समाव बुहुद हालायफा हाफाय जादों नोंथाङा माने। बुहुद क्राइसिस जादों जोंनि हादरा। माने जोंनि रांखान्थियारि रांखान्थियारि हालोद जोंनि
औ
ओ गासिबो बे ओ ब्लकेट जाजोबदों आर ना माने। रांखान्थियारि हालोदथ' ब्लकेटखा आरो इक'न'मिक ओ खुनो जेनेबा इकन'मिकआनो होनजाबाय इकन'मिक माने रां खान्थि जेनेबा ओ बेजों लोगोसे। जोंनि इडुकेसन फरायनायाबो बिराद खहा जादों आरो बे समाव। फरायनायजों लोगोसे नेटवार्क। गासिबो नेटवार्कआ बन्द' जादों गुबुन हादरनिफ्राय माने बेखार फालांगियाबो माने स्टप जाजोबदों आर ना माने बन्द' जाजोबदों बियो। थांलायनो फैलायनो माने हान्था मेलायाबो बिराद माने दिगदार जादों आरो बे समाव बहुद। जेंना जादों दा बे समाव माने आङो बहुद माने। गोसोखौ गाज्रि मोनदों आरो बे समाव माने आं आं बे समाव होनबा अब्ला माबायाव मुम्बाइआव दंहैयोमोन बे समाव माने आं मुम्बाइनिफ्राय मुम्बाइआव फरायहैदोंमोन अब्ला जेब्ला मुम्बाइनिफ्राय फराय जोङो बुहुद मानि खस्थ' मोनदों आरोना मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थांनो हायाखै। आरो गोबां रोखोम आखाइयाव नोङो सेनिटाइजार लायाबा नोङो बेरायनो हायामोन आरो मास्क गानाबा नों बेरायनो हायामोन। गोबां रोखोमनि भाइरास बे गाज्रि भाइरासखौ आं लोगो मोनबोदों आरो दा नोङो आं खुनुरुखुम मानि फ्लाइट टिकेट दाननानै फैनो हादों आरो आरो फ्लाइटनि दामाबो गोबां बांदों आरो बे समाव आंनि उनावहाय फैग्राफोरा फैनो हायाखै आरो बे कभिड नाइनटिनाव बिसोर लाखिजादों माने फ्लाइटखौनो बन्द' खालामजोबदों आरो माने थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौनो बे समाव आं फैखांनो हादों आरो आं फैनायनि उनाव आं गोबां माने रोखोमनि मेडिकेल चेकआप खालामदों आंखौ माने मानि मोनाखै आरो कभिड नाइन्टिनखौ आरो आङो बिराद साबधानै आङो आंनि बेरामखौमोन बेरामाबोथ' गैखायामोन बा मोनाखै आंखौ आं होमबाबो अब्ला आङो डिसटेन्सआव थादों आरो माने लाखिदों आरो बे कभिड नाइन्टिनखौ माने आरो गोबां रोखोम सुबुंखौ आङो मानि नुदों आरो बेखौ रैखा खालामनो थाखाय आङो माने खेबनै खेबथाम माने माने इन्जेकसनबो लादों आरो माने दा बे
औ
कभिड नाइन्टिनाव जानाय जेंनाफोरा गोबां रोखोम बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा बेजों भुगिनांनानै गोबां रोखोम जिउ गोमानो गोनां जादों आंनि मेगनावनो नुदों आरो जायफोर जायफोर डायबेटिस गोनां सुगार पेसेन्टफोरा माने बेरामफ्रा बांसिनखौनो आं माने बेयाव जिउ गोमानायखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां दा बेयाव माने फरायनायाबोथ' गोबां बन्द' जानानै थादों जायफोर जायफोरा माने जाय जायफोरनि फरायनायखौ माने क्लास लायालासेनो माने बिसोरखौ माने फरायनो पास खालामजोबनायखौ नुनो थांदों आरो सोरखौबा सोरखौबा मानि
औ-औ नंगौ नोंथां
क्लास लायाला अनलाइन क्लास जादों इन्टारनेटनि थ्रुयै अब्लाबो थोजासे रोखोमनि मोजां माने प्रेकटिकेलि माने मोगथाङाव माने फोरोंनायखौ मोननो थाङाखै आरो बेफोरजों माने एसे फरायनायखौ फरायनाया माने एसे डाउन आं बेखौ नुनो थाङो माने एसे उन उन जानायखौ नुनो थांदों आरो बेजों लोगोसे आरो बे जोंनि माबायाव फरायनाय आरो बिजनेस आरो गोबां रोखोमनि बिजनेस माने बे फालांगियारिफ्रा गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफ्रा बारायनो हमदों आरो बे समाव माने जे जे जेरोखोम थाइसेनि जायगायाव जि रां बेफोर बायदि बांदों आरो बेसेन बांदों आरो नोङो मुवा बेसादफोरा
औ
जिखुनु मैगं थाइगंनि माबायाबो बारायदों आरो मोननो थाङै बुस्थुफोरखौ नोङो मोननो थाङै बाददि जानानै थांदों आरो मोननो थाङैयाथ' दाम गोसाखा आरो जायफोर मोनबाय थाग्रा बेफोरखौबो नोङो गोबां रां खालामदों आरो नों जेरै मबाइल मबाइलनि दामाबो बा डाबल जादों माने बिनि बेसेनाबो माने फानसेयाव फाननै जादों आरो आं बेखौ नुनो थांदों माने आरो मबाइलल' नङा माने गोबां रोखोमनि मुवा बेसादफ्रानो बांसिन जादों आरो बेफोर इक'न'मिक क्राइसेस आरो बेफोरबादि बेफोरनि थाखाय जादों आरो ना बेफोर। रांखान्थियारि हालोदा बिराद गारजि जादों बेनि थाखायनो आरो नांगौ रो खोम नोङो बेफोरबादियाव माने ओ नांगौ रोखोम सुबिदा बायदि नोङो ओंखारनोबो मोनाखै आरो बेफोर बादि समाव आरो ना। बेफोरबादि समखौ आं गोसोखाङोबा माने गोसोम दागो होननानै सानो आरो नोंथां। नों थांमोननि जायगाथिंबो माबाफोर बेफोरबादि नों माबाफोर सल'बा सल'फोर खोन्थानो हागोन नामा कभिड नाइन्टिननि बारै
औ ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गास गासैबो हान्था मेला फरायसालि ओ हाथाय बाजार गासैबो दखान गासैखौबो ओ कभिड नाइनटिननि थाखायथ' बन्द' होखाजोबदों सोरखारानो बन्द' होदों। ओ बिनि अनगायैबो ओ जेन'बा ओ जो गामिफोरावहाय ओ मोनसे नेम खालामना लानाय जादों आरो मानो होनना बुङोब्ला जेनेबा सोरहाबाफोर गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थाहैनाय सुबुं बा सोरबा हौवाफोरा जुदि न'आव फैदोंबा बैनि न'खरावबो ओ कर'ना फैफादों होननानै माने हाबहैनो गिलायनाय जादोंमोन आरो जोंनि ओनसोलावहाय। बिदिनो ओ बेबायदि ओ गामि भिथोर हाबलांनाय लामा फोरावहाय बन्द' खालामनानै दोनदोंमोन बिदिनो ओ ओ एसे गैयिफोराथ' गोरिबफोराथ' एसे जानाय लोंनायाव एसे उसु बिदा जादोंमोन नङा होमबा। बै समाव खामानि हाजिरा खामला मावनाय फोराबो बन्द' जाजोबोमोमोन। माने गंसे न'खरनिफ्राय गुबुन दाउ गंसे न'खरावनो थांलाय फैलायखौनो खालामाखैमोन आरो बै समावहाय ओ माने द खान सोहोराव थाङोब्लाबो न'आव फैनानै सेनिटाइजारजों आखाइ सुनांगौ बा आथिं आखाइ सुनांगौ बा दुगैनांगौ बेफोरबायदि नेमफोरखौ फालिदोंमोन आरो जोंनि ओनसोलाव आरोबाव बुंनो थाङोब्ला ओ जेन'ब्ला ओस गामिफोरावथ' एसे एनै खहाय खालामदों मानो होनना बुङोबा ओ गामियाव सोर ओ जेनेबा एसे साख्रि मावनायफोरजों लोगो नांनानै जेन'बा एसे गोरिब फोरा सोलिनो हाथारि जानायखौ नुनानै बिसोरो ओ रांफोरखौ खांनानै ओइ जेनेबा सिनि दालि आलु बेफोर माइरं बेफोरखौ इसे अनस अनसुंथां म अनसुथाइ महरै ओ राननानै होदों आरो नोंथां औ औ। जोंनि ओनसोलाव बेबायदि खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो ओ जोंफोरबो फरायसालिफोराव था ओ फरायसालिफोराव थांनो हायाखैमोन बै समावहाय जोङो न'आवनो थानांदोंमोन। न'आवनो थानानै फरायनो गोनां जादोंमोन आरो जेरावबो ओंखारनो मोनाखैमोन आ बै समावहाय खालि न'आवल' थानांगौ न'आवनो फरायनांगौ बेबादि जादोंमोन आरो जोंनि निथिंजाय नोंथां। औ नोंथाङा जि बुंदों ओब ओ जेन'बा फैनाय समावहाय ओ चेकाप खालामदों बा नायदों ओ बै समाव नोंथाङा ओ माबादि मोनदोंमोन गोसोखौ?
आंथ' बहुद गारजि मोनदों गोसोखौ आं बे जिखुनु आङो देहानि थाखाय खालामदों आरो बेफोरखौ माने बेफोर बा दि ओ बेरामा जोंनि हादराव मारै फैखो आं बेखौबो सानदों आरो माने आरो बेफोरजों लोगोसे आरो बेफोर ओ बेफोरजों इनजेकसन लानायफोरा बुहुत गोहोम गाज्रि गोहोम खोलैनायखौ नुनो थांदों जायफोरा सुगार डाइबेटिस गोनां बेफोर गोबां रोखोमनि माने रियेकसन जानानै गोमालांनायखौ नुनो थांदों आरो आङो। गोबां सुबुङानो बेबायदि बुङो आरो दा इन्जेकसन लानानै जायफोर सुगार डायबेटिस गोनां बेफोर हाइ प्रेसार गोनां बेफोरो माने जिउ गोमानायखौ नुनो थांदों आरो। बेफोरनि रियेक्सनजों जायफोरा गिनानैनो माने गावबा गावनि जिउखौनो खोमानानै लानो गोनां जादों। आं बेखौ नुनो थांदों आरो आरो औ
ओं जेनेबा बे कर'ना बेमारखौ जोङो गिनायबो मोनदोंमोन। नङा होमबा नों थां? ओ जेन'बा ओं बे बेरामा नंगौ नङा जों बेखौ मिथिया ओं ना थाय मबाइलफोराव ओ जेनेबा जेथिंबो थैसाव सोनाय बा बेरामजों भुगिनांनाय बेफोरखौ नुनानै जोङो एसे गि गिखांनाय फैदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां बहुद गार गियो आरोना आं बेखौ दा माने गोसोम दे होननानैसो साननानै लायो आरो। बे सम आरो बे बे सम दिउरिसनखौ आरो ना दा जोंहा गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसियाव गोग्लैदों आरो बेफोरबायदि बेराम जानायाव।
औ नंगौ।
औ। अब्ला अब्ला नों नों नोंथाङाबो बेफोरबायदि जेंनायाव गोग्लैदों नामा?
औ ओ जेनेबा हेलौ हेलौ औ बै समाव जोंहा आन्जाद दङ'मोन।
औ।
ओं जेनेबा ओ जिनै थाखानि जोब था आनजाद दङमोन बे आनजादावबो जेनेबा ओ जेन'बा जोंहा बिजि लानायनि सार्टिफिकेट मोनो ना ओं बे सार्टिफिकेट औ ओ होथारनांगौ जादोंमोन। जेन'बा ओं बे बिजसिखौ खोननै लानायनि उनावसो औ औ
समाबो जोब्बाय नोंथां। अब्ला दोनथ'लायनोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय ओं।
औ।